खोनादोंमोन नोंथां।
औ नोंथाङा सानफ्रोमबो नि जिउआव मा मा खालाम ना थानो मोजां मोनो।
औ नोंथां। आंथ' दा ओ जिउआव गोबां खामानिबो मावो आङो जेब्ला फुङाव सिखारो अब्ला आङो फुलाव दै होयो आरो बिनिफ्राय आं ओ लामायाव थाबायो ओह खारो बेबायदिनो देहानि फारसे आङो ओ देहाखौ थागद लाखिनो थाखाय आङो माखासे बेयाम खालामो बिनि उनाव आङो ओ फोरों फरायसालियाव थाङो
औ
फरायसालियाव थांखांनानै फैनानै आङो न'आव ओंखाम जायो बिनि उनाव आइ- आफाजों आं दसे रायज्लायो बिनि उन दसे बेलासि समाव बेरायो आरो दा ओह माखासे जिउ राहा खुंनो थाखाय जिउआव मोनसेथ' थांखि थायोना बे थांखिखौ बुंनो थाङोबा आं दा औ
औ
आंहा दा ओह मा होनो पुलिस साख्रि मावनो गोसो आरो दा न'आव ओरैनो आबाद मावनानै थायो
औ
नोंथाङाबो गावनि जिउआव मा मा मावो एबा जानो गोसो बेफोरनि सायाव
आंबो बुंथिना होनो हागोन हागोन आंबो बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो फुङाव सिखारनानै फुङाव सिखारबाय सिखारनानै आं देहानि थाखाय आंबो फुङाव खारो खारखांनायनि उनाव दसे खारबाय खारनानै आराम लाबाय आराम लानानै दुगैबाय दुगैनानै फरायसालियाव थांबाय फरायसालियाव थांनानै आराम फैफिनबाय ओंखाम एरि जाफैबाय जाफैनानै जेब्ला समा बेलासि जायो अब्ला आरो आं खारफिनबावबाय देहानि थाखाय बा उननि माबा मोनसे खामानि मोनहैगोन सनानै ए ओमफ्रायो बिनिफ्राय जेब्ला बेलासि मोनासि जायो होमबा ओमफ्रायो आं ओरैनो माब्लाबा - मालाबा खारबाय बायाबा सम आ थानाय समाव आरो सुंद' सल' सल'मा फोर खन्थाइ, मेथाइ बिदिनो फरायनो मोजां मोनो आरो आङो
औ नोंथां बेथ' मोजांनि खोथा
औ बर'नि
औ
दाउ दे नोंथाङा बुंग्रोदो दे ओमफ्रायो आ नोंथांआ बुंदो नामा
औ दे नोंथां जोंहा ओ आथिखालाव ओ थांखि हिसाबै जों दाबायदियाव जों गोबां सुबिदा दङ । जेरै जों साख्रि मावनोबो हायो । ओ दा जों फरायबाय थानाय सम नालाय । दा जों फरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ गेलेनाय हुदाबो लाफानांगौ जायो । जेरै जोङो बल गेलेनांगौ । बिदिनो ओ खाबादि गेलेयो बिदिनो खारनाय बारनाय बेफोरखौ जोङो लोगोसे लांफाबाय थानांगौ आरो । बेजोंनो जोङो माखासे समाव ओ
जाफुंसार जाहैनो हागोन आरो दा औ जोङो गाव गावनि गोसोआव लानाय औ । जोंनि गोसोआव ओ साननानै लानाय जे थांखि जेरै जोङो आं उमुख जाहैगोन । आं बेबायदि जागोन । आं नोंथां बायदि जागोन । बिदि साननानै जोङो गोसोआव लायो । बे साननायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ फरायसालियाव थाङो ओ बिजाब फरायहैयो । जोङो आरो ओ आइ आफानि जोङो माखासे बोसोन आरो गिदिर गोलावफोर आबै आबौफोरनि माखासे बिबुंथिफोर बेफोरखौनो जों गोसोआव लानानै ओ इयुनाव जाहाथे जाहाथे जोङो गाव गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो । बेबायदि साननानै जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो गोसोआव लायो । बेजोंनो लोगोसे जोङो औ खोनादों नोंथां । बेजों लोगोसे जोङो औ खोनागासिनो नोंथां ।
औ औ औ खोनादों।
बेजोंनो लोगोसे जोङो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंहा ओ बेजों लोगोसे गेलेनाय हुदा जेरै गोबां गेलेनाय दं । भलिबल गेलेनाय ओ बल गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय ओ क्रिकेट गेलेनाय बेफोरखौनो जों साइडआव लांफायो । लोगोसे ओ बेफोरबायदि ओ गेलेनाय स्किल ओ हुदाफोरा थायोब्ला जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो जोंहा ओ इजि जायो ।
गोरलै जायो ।
औ गोरलै जायो बे ओ थांखिखौ मोननो ।
बेनिखायनो जोङो ओ फरायनायजों लोगोसेयैनो जोंहा बैफोरबायदि गेलेनाय ओ बायदिसिना हुदाफोर जेरै सावगारि आखिनाय माखासे खन्थाइ रायथाइ लिरनाय बेफोर हुदा खौ लांफानांगौ जायो आरो औ
नोंथाङा जे हुदाखौ लादों बे जोबोर मोजाङानो जादों।
औ नोंथां दा नोंथाङाबो बे फोरनि सायाव माबाफोर बुंबावनो गोसो जादों नामा?
औ आं बुंनांगौआ बेनो नों बुंनाय जे हुदाफोर बे ला बेखौ लांफानाया जोबोद मोजां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव फरायनायजों लोगोसे बेफोर गाससिबो ओ हुदाफोरखौ लांफाजोबोब्ला नों ओ गासिबो बिथिङावनो माबा मोनसे मावनोबा ओ माबा मोनसे मावनोबा मानि थाखाय हुदा गोनां थाथारनांगोन ना? बे हुदाया नोंखौ मोनहैनो थाखाय गोरलै खालामना होयो। ओ बिनि थाखायनो माखासे जोङो हुदा आरो गावनि देहाखौ नों बुंदों खारो ओ बे खारबाय थानायाबो जोंनि जोथोनसे मा होनोक्ष? गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामसिनो गोख्रों खालामो । बेनि थाखाय मोजां आरो आरो ओ फरायसालियावथ' जों फरायसालियाव थांबासो जोङो बेनि बुंनाय बैनि बुंनाय गासिनिबो गियान मोनो। औ गियान मोनबासो जोङो जों मावनो लानाय थांखि खुथिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन ओ नङाब्ला जोङो ओ फरायसालियावनो जुदि थाङाब्ला जों माबेनिफ्राय गियान मोनो ओ बिनि थाखाय । खायनो जोबोद मोजां जादों नोंनि ओ सानफ्रोमबोनि हुदा साइडआव लांफ फानाया मोजां जादों आरो आरो नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंदि सोंबावनो नामा?
औ नोंथां औ नोंथां सोंनो नोंथां ‌ जोंहा जे थांखिखौ मावनो थाखाय जेसेबां आंखिनि खामानि मावलांनांगौ बेखौ मावनानै जों जे थांखि खि मोनबाय बे थांखि मोनखांनायनि उनाव नों नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ एसे फोरमायदो नामा औ नोंथां
औ जेब्ला नों माबा मोनसे खामानिखौ
औ
इ मावनो इसेबां नाजाबाय नाजानायनि गेजेरजों नों मोनफुंबायबो होमब्ला नों बै खामानिखौ नोङो नों बे खामानिखौनो मावनो फैखानाय हिसाबै नोङो बै खामानिनि सायाव मोजाङै बिजिर नांगोन।
नोंगौ।
जाय खामानिखौ मावदों बे खामानि मावनाय मा होनो बै माखासे जोबोर जागोन होमब्ला नोंहा सासे फोरोंगिरि जायो। ब्ला फरायसाफोरखौ माबायदि बुजायनांगौ। बिनि सायाव नोंनाव माखासे गियान थानांगोन माबायदि बुजायोब्ला फरायसाफोरा गोरलैयैनो नोंनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो हागोन। नों फोरोंनायफोरखौ माबायदि फोरोङोब्ला गथ'फोरा गोरलैयैनो मिथिनो हागोन। आ बेबायदिनो नोंहा माखासे बुंनायनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि सिगांनो माखासे गियानफोरखौ बुथुम ना लानांगोन आरो औ होनब्लासो नोङो गथ'फोरखौ फोरोंनायाव गथ'फ्रा बुजिनो हागोन नङाब्ला गथ'फ्रा ओरैनो फोरों फोरोंगारनानै बुजियाल'सिनो थाबा ओंथि गोनां। गुन सोलोंथाइ मोननाय नङा। बेनिखायनो गावनो सिगांनोसो होनबासो गथ'फ्रा औ होमबा जोंनि समखोन्दोआ जासिगोन नामा?
जानायाथ' जाबायानो नोंथां।
औ दसे थाबावनोसै।
दसे थाबाव जायो नोंथां। जोंहा दा अब्ला नोंथाङाथ' माखासे थांखि मोनखांनायनि उनाव माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोर फोरखौ फोरमायलांबाय, नंगौ नोंथां जोंहा थांखि मोनखाङोब्ला जे थांखि जेरै नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो जोंहा जेरै माखासे साख्रिफोरनिबो थांखि थायो। जेरै जोङो आसाम पुलिस दं खामान। द' आर्मि बेफोरबायदि । औ बेफोरबायदि थांखिखौबो जों जाफुंहोनानै लानो हायो। जेरै माखासे नाजानायनि गेजेरजों दा बे बेफोरखौ बेफोरबायदि थांखिखौ नाजानायनि सायाव जाफुङोब्ला जोङो ओक्षगावबा गावनि न'खर संसार आरो लोगोसे गाव गावनि हारिनि ओ सिनायथि। बेफोरखौ जौगाहोनो हायो जेरै जों न'खर खुंनायफ्रावबो गोबां ओ मदद खालामो। जेरै जोंहा ओ जानाय लोंनायनिफ्राय दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'सै होनबा जोंना समा बारबाय।